हेलौ
ओ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनाबाय नोंथां।
आच्छा मा खालामदों नोंथां?
नोंथां नै जेरानानै दङ।
आदसा ओमफ्राय खबरफोरालाय बोरै?
अ खबरा मोजाङानो नोंथां मोजाङानो नै दङ।
ओमफाय थासारिफोरालाय बोरै नोंथांमोननिजों?
थासारिफथ' एकदमबारे मा बुंगोन मा होनो सिख्लाफोरनि गोसोसो थानाया थासारिनि कन्डिसना दानो अखा दानो सान्दुं दानो बारहुंखाबो फैयो दसेबा दसेबा अखा खोरोमग्लुंला बायो अखा मोफलामला बायो। हमनो हाया माने ओरैबायदि औ औ नोंथां औ।
ओमफ्राय जानाय लोंनायफोरालाय जाबाय नामा नोंथां?
जानायाथ' दहायनो जादों नोंथां।
आतसा ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया जोंहा मा होनो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि नोंथां अनलाजों दाउ। ओमफ्राय नाफाम बाथोनबो दंदेरोमोन एसे।
ओम जोबोद गोथावआनो माथो नोंथां होमबालाय।
गोथावनो नोंथां गोगोम जाबाय आं। जेनै थेनै सिखारनानै दासो जिरनानै दङ दासो आराम मोनदों।
सफ्थासेनि ओंखाम जानो हायैखौ बेयावनो दिनैनो जाना होबाय आरो ना नोंथाङा।
औ बुंबाथ' बिदिनो बुंजासिगोनानो नोंथां।
उम बोथोरफोराबो मोजांबालाय जानायफोराबो जाबायबालाय नोंथाङा दायो ओमफ्राय फ्रि नामा?
औ फ्रि नोंथां फ्रि फ्रि।
आदसा फ्रिबालाय आं मोनसे टपिकखौसो लानानै फैदोंमोन नोंथां।
औ जागोन नोंथां बुंबानो जाबाय।
गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव जोङो सोलोंथाइखौ बोरै जौगानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां बा जोङो गोदोनि दिनाव मानो जोङो मानो गोदोनि दिनावहाय सोलोंथाइखौ सोलोंथाइनि गेजेरजों मानो जौगानायखौ जोङो नुनो मोनाखैमोन आरो ना नोंथां बेनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा।
ओ हागोन नोंथां हागोन हागोन।
ओं दे
औ दा ओ दानि जिबायदि सोलोंथाइ आरो गोदोनि सोलोंथाइनि जेन'बा गेजेराव फारागथिखौ जों नायोब्ला जों गोबां फारागथिखौ नुयो गोदोनि समाव जों हा मा होनो सोलोंथाइया गोबां गाहा याव दङमोन माने ओमफ्राय दा जि दानि गोनोखोआरि मुगानि जोंनि सोलोंथाइनि बिथिंखौ जों नोजोर बोनानै नायोब्ला जों नुगोन जे जोंनि ओ दानि मुगानि सोलोंथाइया गोबां जौगानायनिफाय जौगागासिनो गोदोनि समाव सोलोंथाइनि बिथिङा मानोे जौगायाखै होनना बुंनो थाङोब्ला ओ जोंहा गोदोनि समाव हान्था मेलानिबो गोबां प्रब्लेममोन। बेजों लोगोसेनो ओ मा होनो गोदोनि समाव फरायसालियाबो माने गोबां खमनि खममोन माने फरायसालि गैयामोन। साखाथि बाखाथियाव मानो होनोबा सुबुंफोरा गोदोनि सुबुंफ्रा माने सोलोंथाइ लानो सानब्लाबो बिसोरो सोलोंथाइ लानो हायामोन माने।
ओम ओम
गोबां गोजान गोजान बिसोरो दैमा जानस्रि दैमा बिलो लैथो सानस्रिनानैसै बिसोरो ओ फरायसालि मोनहैलायनायखौ जों खोनानो मोनो खोनाबोनो मोन्दों। आ माने गोदोनि समाव हान्था मेला हान्थिनायनि बिथिङाव माने बिसोरहा ओ दै बारनो थाखाय दलं गैयामोन नाव गैयामोन। हाजों हान्थिनो थाखाय गारि गैयामोन साइखेल गैयामोन। माने औ बेफोरबायदिनि बिथिङावबो बिसोर माने गोबां प्रब्लेमनि गेजेराव माने बिसोरो सोलोंथाइखौ लानो हाया हाया जादों माने मान होन ब बिसिनि बै समाव माने साखारि बाख्रि माने जोंहा मा होनो फरायसालि गैयामोन बा सोलोंसालि गैयामोन आरो जायनि जाउनाव गोदोनि समाव बेबायदि सोलोंथाइ खम बा सोलोंथाइनि बिथिङाव माने गोबां खमनि जाबावावनानै गोदोनि समाव गोबां माने दावगानांगौआ दंबावोमोन माने ओ गोदोनि समाव माने दावगायाखै माने गोबां गाहाय गाहाय थाखोआव गोग्लैसोनानै दङमोन नोंथां बेफोरनि बिथिङावनो माने जोङो जोंनि जि दा सोलिफुबाय थानाय मुगा बे मुगायाव जोङो दा जेसेबांखिनि मुवा बेसाद बायदि बायदि जों नुथायफोर नुनो मोन्दों दा बैफोर नुथायाइफोर जे मेसिनारि मुवाफोर बैफोरखौ माने गोदोनि समाव जों मोननो हायामोन मानो होनोब्ला जोंहा गो- नि समाव सोलोंथाइानो गैयामोन बिसोर सुबुंफोरनि गेजेराव दा सोलोंथाइ गैयाब्ला बिसोरो माबोरै बे मेसिन मुवाखौ दिहुननो दा बैफोरनि थाखायनो माने गोबां गाहाय थाखोआव गोग्लैसोनानै दङमोन आरोना नोंथां दा जोंनिया फैयै फैयै फैनानै सोलायबोबाय जोंनि जि दानि मुगा बे मुगायाव माने जोंहा सोलोंसालि बा फरायसालि गोबां नुनो मोनसै साखाथि बाखाथियावनो जोंहा बबे फरायसालियाव हाबनो नों सानै हयै एसे हाबलायलायनाय गोनां ज मान गोबां फरायसालि दंै जोंनि गेजेराव दा बैफोरनि बिनि थाखायनो माने जोंनि फु सुबुंफोरा माने गोबां सोलोंथाइ लानायनि जाउनाव माने बिसनाव गोबां गियानफोर थायो
दा बै गोबां बियान बा गावनि रोंगौथिनि गेजेरजोंनो माने बिसोरो दानि मुगायाव सलि दानि जि सलि -साय थानाय मुगा बेवहाय माने बिसोरो
गोबां नुफेरि नुफेरि मुवा बेसाद मेसिनारि मुवा बैफोरखौ माने दिहुनगासिनो दिहुनगासिनो आरो आरो गावसोरो बे दिहुननाय - लोगोसे मा होनो ओरैनो थायाखै गोबां आरो रिसार्च खालामदों जे बिनिफ्राय साब बासिन हांसिन मा दिहुननो हागोन
जोंहा मोनसे बिथिङाव ज बोनानै नायोब्ला जों नुयो गोदोनि समाव जोंहा मा होनो गोदोनि नङा जों दानि समावनो जेनेबा बुंनो हागोन एसे सिगां समनि समौनिफ्राय माने जोङो गारि मथर सालायोब्ला जोङो माामोन जोंना पेट्रल बा डिजेलनि गोनांथि जाथारोमोन जोंहा पेट्रल आरो डिजेल थाव गैयाब्लानो जों गारि सालायनो हायामोन नोंथां दा बिसोरो बिनि बिथिङावबो गोबां रिसार्च खालामदों गोबां सानदों जायनि जउनाव बिसोरो सानै हयै आरोबाव मानो बिनिफ्राय हाबसिननिफ्राय हामसिन जाहाथे थाव गैयाब्लाबो खारनो हायो होननानै माने जोंहा मा होनखो इरि बेखेलस दिहुनबावबाय आरो जायखौ जों मा होनो इले ट्रेनिक इलेकट्रनिक भेहिकेल्स बुंनो हायो माने कारेन्टजों खारग्रा बा बेटारिजों खारग्रा गारि दिहुनबाय आरो गारिबो दिहुनबाय बाइक बो दिहुनबाय बेजों लोगोसेनो गोदोनि समाव जि जोंहा रिक्सा सालायोमोन बे रिक्साखौबो जोंहा बेटारिनि दिहुनबाय माने गोबां जौगा गासिनो जौगा गासिनो आरो नोंथां। आसा खालामो इयुन समाव आरो बिनिफ्राय साबसिन बे हामसिन जौगाबावो, दा नोंथाङाबो ओ बे, बेफोरनि बिथिङावनो माबाफोर फंनैसो बुंनो गोनां दङोब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायना हरदो,
औ नोंथां आं आं जेखिनि मोनथि नोंथांनो फोरमायहरनो होमब्ला एसेब्लाबो,
औ जागोन नोंथां।
औ जोंहाथ' मानो मानो गोदोनि दिनाव सोलोंथाइ गैया गैयामोन होनोब्लां नोंथांनि एसे फोरमायनो खिथानो बिनि सायाव
उम
जोङो बिबाङाव जोङोहाय बिदिनो खम बिबाङाव स्कुल कलेज, फोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो ना नोंथां गोदोनि दिनाव,
औ औ औ
जायनि थाखाय जोंहा बिदिनो मा होनदों सोलोंथाइया जौगानायखौ जोङो नुनो मोनाखोन मानोना जोंहा लामा, लामायाबो गोदोनि दिनाव मोजां नङामोन,
उम,
बा जोंहा बिदिनो गारि मथरफ्राबो जोंहा गैयामोन जायनि थाखाय जोंहा बिदिनो, गोजान गोजान स्कुल कलेजफोराव थांनो थाखाय जोंहा मा होनदों मोजां सुबिदा गैयामोन। जायनि थाखाय जोंहा सोलोंथायाइया जौगानो हायाखैमोन,
औ
औ आरो जोंहा मा होनबावो बिदिनो स्कुल कलेजफोराव जों मा होनदों, फोरोंगिरिफोराबो बांद्राय गैयामोन।
औ
जायनि थाखाय जोंहा मा होनदों ओ बिदिनो गोबां, ओ गोदोनि दिनावहाय मा होनदों दिनै सोलोंथाइया गोबां खममोन, ओ बिदिनो होनो थांबावबा जोंहा मा होनो, सोलोंथाइया दानियावहाय बिदिनो गोबां जौगानानै फैबाय आरोना नोंथां,
औ
औ जेरै होननो थाङोब्ला जोंहा, सोलोंथाइनि बिबां सोलोंथाइया गोदोनिफ्रायनो लानानै दासिम बिराद जौगाबोदों लासै लासैनो बिराद। जौगाबोनो हमबाय आरो ना नोंथां।
औ
सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो मा होनदों सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि जिउफोरखौ खुंलां, खुंलांनो हायो बा खा माहोनदों ओ जालांनो हायोना नोंथां सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो,
औ
जेरै होननो थाङोब्ला सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो मा होनो। ओ गोबां बिदिनो गिदिर गिदिर फरायनानै जोङो दानि जुगावहाय गोबां इन्जिनियार डक डक्टरफोर जानो हासै आरो ना नोंथां।
औ औ
औ बिदिनो जोङो बेफोरबायदि जानो हायोब्ला जोंहा बिदिनो गोबां रां आरजिनोबो हागोन। मानो होब्ला डक डक्टर इन्जिनियारफोरनि खामानिया मा होनोब्ला डक्टरफोरनि खामानिखौ आं एसे खिन्थाना होनोसै नोंथांनो।
औ औ
औ डक्टरफोरनि खामानिया मा सुबुंफोर लोमजानाय बा जिब जुनारफोर लोमजानाय, बैफोरखौ नायनानै जे रां मोननाय दानि जुगावहायो बिदिनो रांफोरनि जुगसो नालाय नोंथां, औ बेफोरखौ नायनानै बिसोरो जे मोननाय रां बैफोरजोंनो जे बे थन मोननाय। बैफोरजों मा होनो बिसोरो गोबां मोजाङै संसार जालांनो हायो बा गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो आरोना नोंथां। फरायनायनि गेजेरजोंबो सोलोंथाइनि गेजेरजोंबो।
औ
औ आरो जोंहा मा होनबावदों बिदिनो गोबां सोलोंथाइनि गेजेरजों डक्टर ओ इन्जिनियार फोरनिखौ होन आं इन्जिनियारफोरना बिदिनो गोबां गारि मथर बानायनायनि मोनसे इन्जिनियार जायो। बा लामा सामा बानायनायनि मोनसे मा होनो बिसिना इन्जिनियार जायो बा बिदिनो गोबां न'फोर लुनायनि मोनसे इन्जिनियार जायो जायफोरखौ बैसोरो मोजाङै लुनो हायो आरो ना नोंथां सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो
नोंगौ नोंगौ।
खोनाना नोंथाङा
खोनादों नोंथां खोनादों।
आदसा ओमफाय जोंहा बेफोरबायदिखौ जोङो दानि जुगाव नुनो मोनो आरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो। आरो जोंहा मा होनबावदों सोलोंथाइनि गेजेरजों आथिखालनि जुगाव गोबां माल बुस्थुफोर ओंखारबाय जेरै कारेन्टखौनो होन नोंथां कारेन्टआ नि दिनाव कारेन्टनिया गोदोनि दिनाव गैयैनि जाउनाव मा होनदों मोनाफोराव मा होनदोंमोन खोमसि जायोमोन।
उम।
नाथाय जोंहा मा होनदों दानि जुगावहाय लासै लासैनो कारेन्टा फैबाय। जायनि थाखाय जोंहा दानि ओ दानि समाव मोनाफोराव मा होनदों स्रांखौ जोङो नुनो मोनसै नंगौना नङा नोंथां। बेेफोर औ बेफोरो बोरो बोरै कारेन्टआ बोरै माजों जायो होनोब्ला जोंहा दैनि गेजेरजोंनो जायो आरोना नोंथां बेफोरो। कारेन्टफ्रा।
औ औ औ नंगौ नों
औ बिदिनो मा मा बिदिनो आइजें आयलाफोर बायनानै बिदिनो दैफ्राव प्रेसार होनानै प्रेसार होनानै जोंहा बिदिनो कारेन्ट बुस्थुफोरखौ मा होनदों मोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां बा बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। बिदिनो गोबां ओ सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो बिदिनो गोबां बुस्थुफोरखौ दिहुननो हाबाय। जेरै जोङो हान्थिनो थाखायबो जोंहा उरां जाहाजफोर गारि मथर दहाय नोंथां बुंलांनाय बायदिनो बिदिनो गोबां आइजेंफोर ओंखारबाय। नंगौना नोंथां औ बिला नोंथां औ जोंहा इदिब्ला जोंहा समाबो जानानै फैबाय दा नोंथांजों आं दसे सम रालानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोना नोंथां दे बि दिब्ला दोनथ'लायनोसै खोमा।
औ दे।
औ दे दे।